औ खलबाइ नो
औ खुलुमबाय नोंथां। नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना? औ आं माने नोंथांजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि जे माइ आबाद बिनि बागै एसे सावरायनो लुबैदोंमोन आरो ना।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ दा नोंथाङाथ' मोनथिखागो दा जोंना दैज्लां सोलिगासिनो न दैज्लाङा
औ नंगौ नों थानांगौ।
दा दैज्लां होनोब्ला जोंनि गोसोआव माने मोनसे सानखांनाय फयो मोनसेल' बर'फोरनि गेजेराव। आबादनि बेलायाव आरोना दा बेनो जाबाय ओ बेनो जाबाय माइ आबाद।
औ नंगौ।
दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फोरा आ आ आबादनि सायावनो सोनारनानै थांना थाग्रा गोबाङानो आरो ना। दा जोङो माइ आबाद बुङोब्ला जोंनि बर'फोरनि गाहाय आबादा आरो ना माइआनो। दा आं नोंथांजों बेखौनो सावरायनो लुबैदों दि माइ आबाद खौ जों माबिदि बि मावनाय जायो। ओ माबाय बिदियै मावनानै उनाव जेनेबा फसलखो-फसलखौ हानाय जायो ओ बेफोर सावरायनो लुबैदों आरो आं नोंथांजों।
औ दा नोंथाङा मोजां। माबाखौनो लाबाय। थपिकखौनो लाबाय। आंबो। आंनियावबो एफा गियान गैया। बेफोरबायसा खेथिनि थेवब्लाबो जि रों गौ जि मिथिगौ बेखौनो आङो सावरायनोसै आरो नोंथांजों। औ नोंथां आवबो नोंथाङाबो एसे हेफाजाब होबोवबानो जाबाय आंनि सावरायनायाव
जागोन नोंथां जागोन
दा ओ जों ना बर'फोरनाथ' बर'फोर नङा गासिबो बे दैज्लां बोथोराव माइ गायनाया जोंनि थाखाय आसामनि थाखाय हयथ'बा बेलेग हादरावबो कमन जायो आरो
औ
दा जों माइखौ फार्स्टावनो जोङो अखा हाग होग्रोना हा हाग्रोनो होयोलै दै दै हानो होग्रोबाय फोथारफोराव
औ औ
दै जानायखौ जोङो नुनो ओ दै जानायखौ जों जानो होबाय आरोना बेनि उनाव फार्स्टआवनो जों ओ गिबियावनो जोङो खोथिया फोनो थाखाय जोङो एसे द ओ दब्लायसे हयथ'बा जे जेसेनि जेसेबां जोंहा हा हु अ नांगौ जेसेबांखि नांगौ एसेबांखि जोङो हालौनानै खोथिया फैयो आरो जों गिबियावनो खोथिया फोनो थाखाय जोङो हालेवग्रोबाय हालेवनानै मोजाङै बे हाखौ रुइ होबाय आरो मा होनो बेखौ ओ मै होनानै मोजाङै
जेनेबा जोङो सारना होनाय जाबाय आरो ना
औ औ औ बिदिनो सारना होबाय आर दा माइ फु माइ माबानायखौ बे माइखौ माइखौ ओरैनो औ
दा माने जोङो माइक खौ जेनेबा फोनाय सिगां माइ जि जोलैनि माइ फोनो नागिरो आ बि बिखौबो मोनसे आइया माने आयदा जों थियारि खालामनाय जायो आरोना
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
जोंहा जि थिनानै दोननाय माइ बेखौ जोङो हरसे नङाब्ला हरनै फुख्रि नङाबा दै अराव सोमनानै दोननाय जायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां नंगौ। नोंथाङा थिग बाथ
जोङो औ औ बिनि उनाव जोङो बोखांनानै जेनेबा दान्दिसे सेयाव सम दोननानै दैफोरखौ सर'नो होयो। ओ बिन औ बिनि उनाव जोङो जेनेबा दुब्लि फोथाराव जा ओ हालेवनाय एबा थागथियारि खालामनाय हा। औ बेयाव लांनानै माने फोनानै होनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां नंगौ। ओ नोंथाङा मोनसे औ आ नोंथाङा मोनसे बाथ्रा बुंनो अ' नों थाङा मोनसे बाथ्रा बुंनो हागोन ना? जों माइ सोफ मानो दैयाव सोमग्रोयो बेखौ बुंनो हागोनना एसे?
ओ माइखौ दैयाव सोमनायनि बेलायाव बिनो गुबै जाहोना जाहाथे ओ जि माइ फोनाय जायो। बियाव माने रोदा फोरा ओ गोरलैयैनो ओंखारो आरो। अ' माइआ जे गुरै जायो। गुरै जाबाथाय माने रोदाफोरा ओ थाब ओंखारो होनो माने ओंखारो आरो बेनोसै उम दा ओ जेनेबा जों माहा माइ खोब फोखांनायनि उनाव मा मा खालामनाय जायो नोंथाङाबो एसे मिन्थिखागौ जानांगौ ओ औ। आ आंबो एफा एनै मोनथिगौ। जोंनि बेलायाव बेबादि जायोदि ओ जि जोङो ओ माइखो फोबाय फोखांनायनि उनाव जा बियो देरबाथाय बिखौ जोंङो खोया होनना बुङो।
ओ नंगौ नोंथां।
औ नंगौ खोथिया बुंना होनना बुंङो। खोथिया होनना बुङोब्ला ओ बे खोथियाखौ जोंङो फुनानै ओ बे खोथियाजों लोगोसे बे जा रोदा जों जि हा सिथामनानै थायो। एबा बायदिसिना ओ हासार सिथाबना थायो। ओ बिखौ जोंङो ओ साफा खालामनानै ज' खाथुमना दोननाय जायो आरोना। दा नोंथांमोननि बेलायाव बि खोथियाखौ फुनानै दोनथुमनायाव माबायदि माबादि जेनेबा सोर सोर फुयो माबायदि फुयो बेखौ बे मखना होनो हागोन नामा नोंथाङा।
दा ओ खोथिया फुनायाव जों बांसिनानो जों हौवाफोरा बांसिन फुनाय जायो आरो।
माने लाइमोनफोरा।
माने जों दा जोंना बांसिनानो दा गथ'फोरा गथ'फोर सेंग्राफोर बिसोर बांसिनानो फुनाय जायो। आरो बांसिन बिनानै हिन्जावफोरा जोंना माइ गायो आरो।
औ औ
सोरनाबा सोरनाबा औ
नोंथां खोथिया फुदों लाइमोनफोरा एबा उन्दै उन्दै गथ'फोरा बे खोथिया फुनायनि बेलायाव माने फुनायाव बायदिसिना जेनेबा जोंहा हाबाफारि थायो। आ हाबाफारि हाबाफारि नङाब्लाबो बाय बायदिसिना आयदा थायो आरो।
औ औ नंगौ नों थां नंगौ जों औ
जि फुबाय खोथियाखौ फुनानै ज' ज' जेनेबा हाफो
औ
खाथुमनाय जायो। आ बि जे खोथिया फुनाय हाबाफारि बेखौ जोङो माने मोन मोनसे सावरि महरैबो मावनो हायो एबा थिखा हिसाबैबो मावनो हायो। हायो आरो। हाजिरा हिसाबैबो मावनो हायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथाङा नंगौ
औ दा
औ
बेनि उनावहाय जोंहा माने खोथियाखौ फुखांनानै जाय हायाव माइखौ गाय गोन एबा खोथियाखौ गायगोन बेखौ बै जायगासिम खा थिब्लाथ ओरैनो लांनाय जायो
औ औ।
बेनिफ्राय आरो गोजानबा आरो जेनेबा जों थेला एबा टेक्टरजों लांनाय जायो आरो ना।
औ आरो एसे बाइक गोजानबा जों माबा गनजोंबो लाङो फाफ्लियाव लानानै
औ। हुखे ओ मा होनोमोन बे गनखौ
आ जिखुनु होनबाय आरो
औ औ आंबो एसे बावबाय माने गननि नामखौ
दा ओ नोंथाङा खोथिया खोथियाथ' फुयोना नोंथाङा आंनि
औ खोथिया फुनायालाय फुयो बोथोर हिसाबै
माजों फुयो गनजों फुयो ना आथिंजों बुस्रायो माने
दासान्दिथ' जोंना आ माने खोथिया फुनाया आइथिंजोंबो फुयो फु नाया। नाथाय आइथिजों फुयोब्ला माने उनफोराव माने ओ माने बायदिसिना जखम जानो हागौ सानाय सुनाय जानो हागौ होननानै माने खनदु फुनाय जायो दासान्दि।
औ औ नंगौ नोंथां। बे खोथिया फुनाया औ। ओ जोंहाथ' बहुद आखाइफोराव बुहुद जखम जायो जानो हागौ आंनि मथेबा।
औ जायो औ औ दा आं फंनैसो बाथ्रा बुंलायनो नामा? नोंथां
औ दे बुंलाय नोंथां दे बुं।
माने जोंहा खोथिया फुखांनायनि उनावदे जि खोथियाखौ रोगाबाय ओ दा जाय दुब्लियाव एबा हायाव खोथियाखौ गायगोन एबा माइखौ गायगोन ओ बेयावबो माइ माने नोंथाङा दहाय बुंनायफोर बुंनायफोर बायदि गिबियाव गिबियाव हाल एवबाय हाल एवनानै मै होबाय
औ
ओ मै होनायनि उनाव माने हाखौ मोजाङै थाग थियारि खालामनाय जायो आरो ना।
औ औ नंगौ
ओ बेनि उनावहाय जोंहा मा होनो सावरि बादारि जानाय मोनसे मोनसे हुदा दङो आ रोना बर'फोरनि आइजोफोरनि गेजेराव ओ एबा जोङो ओ गामिनि एबा न' साखाथिनि ओ आइजोफोरा ज' ज' जानानै
औ औ
जायहानाव माने माइखौ गायनांगौ बिसानाव माने बयबो ज' जानानै माइखौ गायनाय जायो आरो ना। दा नोंथांमोननि बेलायावबो बिबो माने बियो जायोना जेनेबा सावरायजानाय।
औ जायो नोंथाङा जायो जोंनिथिंबो ओ एखेयानो जायो नोंथां नोंसोरनिजों नोंनि बुंनाय बायदिनो। जेबो आलदा गैया आरो
औ ओ दा ओ जोंहाथ' माइखो बिदिनो गायनाय जाबाय सावरि जानानै। उनाव आरो जेनेबा माइआ ओ माइखौ गायखांनायनि से मा एबा नै मासो उनाव ओ मेसिन एबा बायदिसिना ना जन्थोरजों दै सारनाय जायोना आर ना माइयाव। बिनि उनावहाय आरो ओ औ माइ बिबार बारोब्ला ओ जेनेबा बायदिसिना एम्फौ एनला जाया जाथों होननानै
औ औ औ नंगौ नोंथा नंगौ
ओ बेनि उनाव थ' नोंथांङा मिथिखागौ जानांगौ माबायदि जायो जेनेबा हानायफोरा रोगानायफोरा
औ औ
ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा मा आगजुजों हायो मा नै रोगायो
ओ आं आं बे बेखौ आंङो उनफो उनाव रायजलायबाथाय आं नोंथांनो आं फोरमायगोन होननानै सानदोंमोन माने औ औ दा बिदिब्ला जों दोनथ'लायनोसै नामा जोंना समाबो जाबायमोन।
औ जागोन दे नोंथां दे
उनाव उन खेबसेयाव नोंखौ नोंथांखौ लोगो मोनबाथाय आं मोजांङै फोरमायनानै होनो लुबैबाय आरो
ओ जागोन दे नोंथा जागोन दे उम
थाबाय
ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां